हेलौ औ नोंथां। खोनादों।
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दङ'?
दङ' ओरैनो नोंथां।
औ, नोंथाङा एसे टाइम होनो हागोन ना नोंथांनियाव आङो एसे सोंथि सोंनो सानदोंमोन। मोनसे आयदानि सोमोन्दै से मिथिनो लुबैदोंमोन आं नोंथांनिसिम।
आ
मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां। मा आयदा मोनबा।
अ आयदायानो जाहैबाय गंसे न'खर। बै न'खराव ओ हौवा माहारि आरो हिन्जाव माहारि सानैबो गैयाब्ला मोनसे न'खर जानो हाया नंगौना नोंथां? औ बै न'खर संसार दानायाव जोङो हौवा माहारि गैयाब्ला गोबां खस्थ' मोनो लोगोसे हिनजाव माहारि गैयाब्लाबो गोबां खस्थ' मोनो। जाउनाव गथ' गथाय फेदेरनाय फेदेरनायाव एबा सोलोंथाइ होनायाव जोंहा गोबां गोबां खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जायो नोंथां। बेफोरबायदिनो उम हौवा। हौवा माहारि गैयाब्ला न'खरा बोरै जाग गोन एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
औ।
न'खर होनोब्लाथ' हौवा एबा हिनजाव बे मोननैबो न'खर मोनसेयाव थाथारनांगौ लोगोसे हौवा आरो हिनजाव बेल' नङा न'खराव गोबां मानसि थायो। जेरै बिमा बिफा। बा बिदा बिबाजै। बेफोरबायदि गोबां मानसि थायो आरो बेफोरबायदि माने
औ नोंथां।
औ बेफोरबायदिनो गोबां मानसि न'खराव गोबां मानसि थायो आरो। जेरै बिमा बिफा। बिदा बिफं। बिबै बिबौ बेफोरबायदि गोबां मानसि थानाया जाय न'खराव माने गोबां मानसि थायो बे न'खरा मोनसे आबुं न'खर होननानै बुंजायो आरो। गथ' गथायाइ बिमा बिफा बेफोरबायदि थानायखौ लोगोसे जेननो नोंथाङा बुंदोंमोन। हौवा मानसि बे हौवा मानसि नङाब्ला न'खरा गंसे न'खरा मोनसे मोजां नखर नखर जानो हाया बे न'खराव हौवा गैयाब्ला बा हौवा मानसि गैयाब्ला बे न'खरनि खामानि बा न'खर सालायनाय बेयाव गोबां हेंथाब फैयो जेरै रां रुफा औ रां रुफा बेयावबो जों हौवा मानसि गोनां बे रां रुफायावबो हौवा मानसि नङाब्ला जोङो थिनो बा दिहुननो एसे गोब ब्राब जायो। जेरै हौवा सासे हौवा मानसियासो न'खरखौ सालायनोब्ला
औ नोंथां
गुबुन जायगायाव बा एसे बाबो साख्रि बा खायसे खामानि मावनानै जोङो हौवाफ्रा रां आरजिनो हायो आरो न'खरखौ सामलायनो गथ' ग'थाइ फरायनाय बेफोरबायदि हाबाफारियाव मोजां जायो आरो औ लोगोसे हिनजाव मान माहारि बे हिनजाव माहारि गैयाब्लाबो जों न'खराव जोंनि न'खराव बा न'खर गंसेयाव मोनसे न'खर मोजां न'खर खर जानो हाया जेरै हिनजाव मानसिया बे न'खरनि गासै खामानि माव खामानि मानि मावनाय लोगोसे न'खरनि बायदि जेंना आ न'खर सामलायनाय बा जानाय लोंनाय संनाय खावनाय बेफोरबायदि बिदिनो गोबां खामानि दं जेरै हिनजावफोरा मावनांगौ गुबैयैनो लोगोसे गथ'फोर फरायहोनाय बेफोर हाबाफारियावबो सासे हिनजाव मानसि बिनिनो ओ गोनांथि जेरैहाय जे- हौवा मानसि हौवा मानसिया जाबाय गुबुनाव खामानि मावनानै रां आरजिनानै लाबो बेफोरबायदिनो हिन्जाव मानसि दा न'खरनि गथ' गथाइ बा न'खरखौ सामलायो बेफोरबायदिनो हौवा मानसिया गुबुन जायगायाव थांङो नालाय। बिनि बेखायनो हिन्जाव मानसिया, नखरखौ सालायनांगौ जायो आरो गथ' गथायाइ फरायहोनो बेफोरबायदि हाबाफारिया हाबाफारि थायो बेफोरखौ सासे हिन्जाव मानसिया बेफोर हाबाफारिखौ मावनांगौ।
औ औ नोंथां
फरायसालि बा गुबुन सोलोंनो गोनां जायगा जेरै- मोसानाय बेफोरबायदि गा रोजाब- नाय बेफोरबायदियाव हौवा मानसियाथ' बेफोरबायदि खामानियाव सोलाबबाय थाया नालाय बा थाबाय थाया नालाय बे गुबुनाव थांङो नालाय बाहेरा खामानियाव बेनिखायनो हिन जाव मान सिया बे गथ' सकुलाव दोनहैनाय लायनाय- बा मोसानाय रो रोजाबनाय बेफोरबायदि हाबा याव दोनलांङो आरो दोनलांनो दोनबोनो थाखाय गोनांथि जायो। लोगोसेनो न'खरनि खामानियावबो उम ओंखाम ओंख्रि संनायनायसोनिफ्राय लानानै गासै खामानियावनो हिन्जाव माहारियानो जोबोद गोनांथि लोगोसे हिन्जाव माहारि बि नंङाब्ला जोंनि नख'रा मोनसे मोजां न'खर जानो हाया ना हाया आरो नोंथां।
औ नोंथां नोंथांमोननि औ औ नों ओ नोंथां। ओ नोंथांनि बुंनायाबो थारैनो सैथो गासैबो बाथ्रायानो ओ ओ नोंथां जोंनि ओनसोलाव दा जोंनि ओनसोलाव ओ गोबां आइजोफोरानो हौवा फोरजोंबो समान समान खामानि मावफानानै एबा फालांगि खालाम नानै ओ बायदि न' व फिसिनाय जिब जुनार बायदि आखाइनि खामानि बेफोरखौबो हिजावफोरा नख'र ओ नख'र गथ' ओ बेंनायनि बेंनायजों लोगो सेनो बेफोर खामानिफोरखौबो मावफानानै हौवाफोरजों समान समान हेफाजाब होलायनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां। दानि आयजोफोरा बो दानि आइजोफोराबो साननो रोंबायदि ओ न'आव थाबाय थाबाल' जानाय नंङा आर रो न'आव थाबाय थानानै ओंखाम ओंख्रि गथ'फोरफोरखो नायनायजोंल' सम बारहोना थांब्ला बोरै जानो बेफोर बाथ्राखौ आइजो माहारियाबो मिथिबाय जानांगौ। जाउनाव दानि आइजोफोरखौ औ। दा उनाव‌ दानि आइ आइजोफोरखौ दा आं नुनो मोनो साहा गला होनानै ओ फालांगि खालामनाय बायदि मैगं-थाइगं फानथिंनाय लोगोसे ओ बायदि बिसोरो ओ लो लोगो नांङै नांङै मैखुन आबाद मावनाय इंगिथ फिसिनाय बेफोरबायदिजों नख'र नख'रनि रांखान्थि हालसालखौ गोबां ओ हौवाफोरजों ओ नख'र ओ हौवा एबा हिनजाव सानैबो लोगो लोगो नांनानै ज' ज' लोगो नांनानै बिदि न'खर खुंबोनायखौ नुनो मोनबोदों नोंथां।
औ नंगौ नोंथां। गोदोनि जुगावथ' हिनजावफोरा न' अनो थानानै बा नख'रखौ नो सामलायनानै थायोमोन नाथाय दानि जुगाव बेफोरबायदिनो गोबां खामानि फोरखौ मावो आरो जेरै साहा गला फसिनाय बा गोबां बायदिसिना न'ख नख'रनि खामानिजों लोगोसे बे फोरखौबो आइजो माहारि बे मावफानो हायो लोगोसे दानि मुगायाव आइजोफोराबो गोबां दावगानो हाबाय। बेनि ओंखायनो आइजोफोराबो गोबां रां आरजिनो हायो जेरै बेफोरबायदिनो गोदोर गिदोर इन्डास्ट्रि खुलिनानै जेरै दख दानाय लुनायनि इडास्ट्रि दि दा बेफोरबायदि गोबां मैगं फि नाय बा बे बेफोरबायदिनिबो प्राइभेट रां आरज फानै हौवाफोरफोरखौ बा खर सामलायखौ हेफाजाब होनो हायो लोगोसेनो दानि मुगायाव बिगियाननि मुगा बे मुगायाव आइजोफोराबो गोबां दावगो दावगानो हादों लोगोसे गोबां साख्रि मावनानै औ ओ गोबांस साख्रि मावनानैबो न'खरखौ आइजोफोराबो हौवाफोरजों लोगोसे बिसोर बिसोरबो सामलायनो हायो
औ हायो नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव जोंनि गामियारि ओनसोलाव गो गोबां न'खरफोरानो ओ खायसेफोरा ओ गोबां न'खरफोरानो साख्रियाला साख्रि आवला गैया जाउनाव आबाद मावनानै जिउ खांनाय जायो खायसेया फालांगि खालामना नै जिउ खुंनाय जायो साय सासे आरो फालांगि ओम खायसेया आरो फालांगि खालामनो हायाब्लाबो ओ गुबुननियाव हाजिरा खामला मावनानै बायदि न'खर खुंनाय जायो बेबादिनो जोंनि गामियारि ओनसोलाव जोंनि गामिनि गामिनि सुबुंफोरा बांसिनानो ओ आबादजों सोमोन्दो गोनां आबाद मावनानैनो जिउ खुंनाय जायो साख्रि आवलाफोरा कम खम खमनि खार'नै एसे ओ माने खामनि मावनाय मखबावनो जोंनि गामियारि सुबुंफोरा एसे नांथाबनानै थानो गोनां जायो नोंथां
औ नों
बिदिनो ओ गंसे न'खर जानोब्ला जोंनि बिमा बिफा सानैनिबो गोरोबलायनाय नांगोन सानैनिबो बाथ्राया गोरोबनांगोन बै खामानि मावब्ला बयबो हेफाजाब होनो हानाय बेफोरबादि अनलायनाय मोनस से थासारि बेखौ जोङो ओ दिन्थिलांबाय थानांगोन नोंथां अब्लासो जोंनि इउननि गथ'फ्रा मोजां
औ नंगौ नोंथां बेफोरबायदिनो न'खराव गासिबो अनलायनानै बा गासिबो मिलायलायनानै थायोब्ला मोनसे न'खरा गोग्गो न'खर जानो हायोबा मोजां न'खर जानो हायो आरो नोथां।
औ हायो नोंथां। बेबादिनो औ न'खर गोग्गो थासारि न'खर लाबोनोब्ला जोङो फारफ्रोमफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय मोजां जानांगोन। जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै ओ न' सेर सेर साख खोन सिखोन लाखिनांगोन लोग फोरा मोजां जानांगोन। आरो जोङो औ, ओ आबाद मावोब्लाबो जोङो रासायनारि हासार बाहायालासिनो जोङो गोबोर हासारखौ एबा खानसोनि हासारफोरखौ बाहायनो हायो जायनि जाउनाव देहाफोराबो गुफुं जायो एबा देहाया मोजां जायो देहा थायोब्लासो जों खामानि मावनो हायो नालाय नोंथां। बेनिखायनो गो गो न'खर जानोब्ला जोङो फारफ्रोमथिंबो बिथिङै नायनानै ओ गावखौनो हायो नोंथां। अ नोंथां ओ बे न'खरनि सोमोन्दै नोंथांनियाव आङो ओ सोंथि सोंनायाव नोंथांनि एन्सारखौबो फिननायखौबो मोनबाय जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां।
नोंथां
औ औ गोजोन थों नोंथां।
औ।